हेलौ
औ हेलौ हेल' औ बिथां हेलौ औ बिथां
अ खोनादों ना बिथां ओ बिथाङा दालाय माथो खामदों बिथां
है बिथां ओरैनो लामाजों बेरायफैदों माने गरमथारबोना आरो कारेन्टबो गैया न'आव आरो बेजों लोगोसे न'आव नेट बो नांहैया ओंखायनो लामाजों दसे बेराय फैनाय जादों लै
उम
नोङो बिथां
ओरैजायनै जाखां खोनादोंना नोंथां
औ बिथां
जाखां लोंखां नै एरै लामाजों थाबायबोदोंमोन आं बिथां खोनादों
आदसा ओंखाम जाबाय होमबा ना बिथां औ बिथां
औ जाबायमोन बिथां जानायालाय जाबाय ओं
मा ओंख्रा जानायमोन मा ओंख्रि जानायमोन बिथां
माबासोमोन बिथां नारजि गोरानसोमोनलै जोंना नार खोनादोंना
आदसा औ
औ औ औ बिथां खोनादों
माने बिथाङा दाथ फ्रि फ्रिखा दां ना बिथां
हो बिथां फ्रियाथ फ्रि दायो मोनानि सम फ्रियालाय जाखासिगोन
उम बेनोथ' बिथाङा फ्रिबाथ आं एसे माने फिसा मोनसे सोंलु माने टपिक लाना फैदोंमोन आरोना फोरमायनो
आ आदसा आदसा अ फोरमायदो बिथां फोरमायलायबासो मिथिलायखागोन नालाय औ बिथां फोरमायदो फोरमायलायबासो मोनथिलायखागोन नालाय गावजों गाव रायज्लायबासो
उम टपिकगाथ' उम बिबारनि बारि रायलायनो सानदों आरो ना बिथां खोनादों ना
आदसा बिबारनि बारि आरोना बिथां
उम बिबारनि बारि मोनना उम बिबार जों मा मा रोखोमै नुनो मोनो मा मा? रोखोमाव ओम खामानि होयो। आरो बबे बबे जायगायावहाय माने मा मा बुस्थु बानायो बेफोरनि बारै रायलायनो नागिरदों आरोना माने आं। होननो थाङोब्लाथ आं गायनायनिफ्राय लागायनोसै नामाथाय ना बिथां
अ दे बिथां फोरमायजागोन दे।
माने ओ माने बिबारा ओरैबायदि रोखोम रोखोमनि जा गोथां गोमो। नुनोबो समायना मोनो जों बेखौहाय जोंङोहाय ओम गाय गायबाबो जोङो थाङो आरो गायनानै जोङोहाय जोङो बिराद बागानबो बानायनो हायो मानोना जों बिथां न'नि न'नि इन्जुर सेर सेरफ्रावहाय जों गायना दोनबाथाय जों जोङोहाय नायनो समायना नुयो गोजा गोथां थां गोमो। बिराद मोजां नुयो आरो बिनि सायावनो सिख्रि बिरदेरनाय बेजों माने गोबां माने बे बिबार बागाना माने ओम नायनोबो समायना मोनो होननो थाङोबाथ माने ओ बेनि थाखायनो माने जों बिबारखौ गायनांगौ होननो थाङोबाथ' जोङो गायनांगौ बे बिबारफोरखौ माने जों बिराद मोजांबो नुयो नालाय जों नायनोबो समायना। आरो बिराद खामानिबो होयो बे बिबारा होनोबा
औ नंगौ नंगौ।
खामानि होननो थाङोबा जोङो मोनसे हाबा हुखाफोरावहाय जोङो जेरै हिनजाव गोदान बा हौवा गोदानफोर बरायनायावहाय जोङो। बिबारखौहाय लायै लायै सारना होयो। खोनादों ना बिथां? बिदि बेफोराव खामानि होयो बियो बे माबायाहाय बिबारा होनो थाङोबा हाबा हुखाफोरावहाय बा बिदिनो पग्राम फिसा फिसौ बा हौवा गोदान हिनजाव गोदान गोदान बरायनाय बेफोरावहाय जोङोहाय माबा जायो आरो होननो थाङोब्लाथ' आरो मानसि रुंसारि जानायावबो जोङोहाय। बिबार बावहरो। जों फ्राधना बिना होयो बेखौहाय बिबार बावहरनानै आरोना बे बि बेफोर बिबारफोरा माने बिदिनि थाखायनो खामानि होयोमोननाय बिदिनो सोरबा मानसि रुंसारि जालांनाय बा हाबा हुखा हिनजाव गोदान बरायनाय मानाय आरो होननो थाङोबाथ' मोनसे बिबार सानफ्लावार आरो बेसर बिबारा बिसोरथ' थावबो बानायो बेखौथ'। थ' बेफोरजोंथ' होनोथांबा ओम बिराद जों नुयोथ' जोङो बेसरनि बेसर बिबारनि थाव होनो। होननो थाङोबा आरो सानफ्लावार होनो थाङोबा सानफ्लावार मोनसे बेजोंबो थाव बानायो होनो बिदि होननायबो खोनादों आरोना आरो होननो थाङोबाथ' जोंना आरो जों होननो थाङोबाथ' न'फोरखौल' मोजां मोजां लुनानै खामानि गैया। जों बे न'नि सेर सेरावनो एन्जुर सेर सेरफोरावहाय जोंहाय बिदिनो बिबार मोजां मोजां। गायना दोननांगौ। बा साजायनानै जोङोहाय मोनसे फ्लावार पट पट होनो बेखौहाय बेखौ जोङो हाथायाव थांनानै। सेन्जारफ्राव खाथिफ्राव थांनानै बायनानै लाना हाथायावनो मोनो बा सेन्टार फिसा फिसायावनो मोनो जोङो बेफोरखौ बायनानै लानानै माने बेफोराव हासारफोर मिक्स खालामनानैहाय हासारजों हाजों मिक्स नानै जोङोहाय एबा फुलिखौबो बायना लाबोनो हायो नहलेबि जोंङोहाय बिदिनो अबा अबबाथ' फुलिबो ओंखारखायो अबेबाथ' आरो बेगरजों फोयो आरो ना बिथां आरोनिफ्राय मोजां मोजां रिक्स लानो हारा आरो ना बेगरजों बिथां माने बेवहाय माने एम्फौ जायोना अबेबा बबा बेनो माने रिक्स लाया आरो होन थोन माने रिक्स लानो हाया आरो बेनि ओफ्राय माने फलि होनदोंथ' बिथां फुलिया माने नोङोहाय बिदिनो हासार ओमफ्राय हा एसे एनै मिलायनानै बे फ्लावार पट होननायावहाय सोनानैहाय जोङोहाय माने फुलिखौहाय माने गायनानै दोननानै माने जोङो फुं बेलासि बेफोरावल' जोंहाय आरामनो दै होयै होयै माने जों बेखौहाय फोथांनो हायो मानोना बिथां आरो बेफोरनो बेफोरनो माने लासैनो जोंनावहाय एरलांगोन आरो जोङो माने मोनसे होननो थाङोब्लाथ' बे बिबारजोंनो मानसिफोरा फैसाबो खामायदों होननो थाङोब्ला मानसिफोराहाय मा खालामो माने बे बिबार बागानखौ माने गिदिर जायगायावहाय माने गायो बिसोरो बिबारखौ गायनानै ओमफ्रायहाय बिदिनो सेन्टारफोर बा अबेबा टाउन गिदिर गिदिर सहरफोरावहाय बेफोरखौ फानो फानहैयो दखान लुहैयो मानोना दखानावहाय बेफोरखौ ओ माने आरो होननो थाङोबाथ' गोबां माने सोरबाफोर माने मोजां मोनज्लायनाय बा सोरबाफोर बेफोरो माने माने बिदिनो माने सोरबा सोरबा होनो लुबैनानै बेफोरबायदिनो बायनानै होयो गावनि माने मोजां मोनलायनायफोरनो होयो बा बिदिनो आरो जोङोहाय फुलि बानायनानै जोङोहाय नार्सारियाव फुलि बानायनानै जोङो फाननोबो हायो जों फुलिखौ माने बेफोरजोंबो माने जों बिराद फैसाबो खामायनो हायो जों बे बिबारफोरजोंहाय माने उम माने होननो थाङोबाथ' खामानिबो होयो जोंनो फैसाबो मोनो जों फाननानै थावफोरबो बानायो बेनो आरोना बिबारनि माने खामानि मानि माने इउस होननाय अबाव मा मा मायावहाय बिदिनो फानो आरो मा मा जों थावफोर बिनो हायो बेफोरनोसै आरोना बिथां आंनिसिमथ' आं माने आंनि फोरमायनो लुबैनायाथ' बिसिनिसैमोन आरो आंनि रोंगौथि रोगौथिखौथ फोरमायहरबाय बिथाङा जानो हागौ एसे एनै गोरोन्थि जादों निमाहा होबानो बिथां माने आरो बिथांनिसिमबाबो एसे एनै खोन्थााहरनो हागोन ना बिथाङा बिबारनि बारै एसे रोंगौथिफोरखौहाय
अ खोन्थानोलाय आं खोन्थानोलाय हागोन बिथां नाथाय माबा बिबारनि बिखयथ' आंनाव एफा इदि आइडिया गैसाबा नाथाय थेवबाबो आङो फोरमायनो सानदों गिबियावनो जोंना बिबारा साजायनो जेनेबा जोंनि खाथि खालानि जायगाफोर खौ नायनो थाखाय समायना देखायो बिबारा ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोंना बिबारा माखासे बेगर बेगरफोरखौहाय फोस्रावना होयो बेजों लोगोसे आरो जे सिखिरि सिखिरिया बि बिबारनिफ्रायनो बिदै सोबो बे बिदै सोबनानैसो बिसोरबो थांना थानो हायो बिदिनो बेरे माबा बिदै सोंबनानैसो इसोरबो थांना थानो हायो नालाय आरो बेजों लोगोसे से ओम जोंनि मा मुलि मुलि माखा से जों बानायनो हायो बिबारजोंबो नंगौ ना नङा बिथां
नंगौ नंगौ बिथां उम
मुलिजों बनायनाय आरो बेजों लोगोसे जेनेबा जे जों मोदोमाव लगायो सेन बे सेनाबो बे जोंना बिबारजोंनो माखासे बनायनाय जायो बे बिबारा जोंना मोदोमफ्रुलायनाय नालाय ओंखायनो जोंना सेन बानायनाय बो बेखौ लानाय जायो जों बे फोरखौनो फुननानै जोङो थाजिम मोनहैयो आरो बेजों लोगोसे मुलि माबा मुलिखौथ होनखांखाबाय आं आरो ओंख्रि ओंख्रि संनायावबो संनायजोंबो जोंना ओंखाम ओंख्रिं संनायावबो जोंना माखासे बिबारखौ होयो जेरै खार खान्दाय बिदिनो मुदुफुल बिबार बिदिनो मोनसे दंमोनना बिथां मा बिबार होनोमोनलाय बेखौ
मा माबेखौहाय
मोनसे बिबार दंमोनना ओंख्रि सङो जोङो गुफुर गुफु
उम-उम अ माबाया मुदुफल बिबारा बिथां
अ मुदुफुल बिबाराथ' बिबार बिथां ओमफ्राय बेफोरनोथ' जोंनो ओंख्रि संजायो जों बेफोरजोंनो आरो बेजों लोगोसे जेनेबा जोंना बिबारा माबायाव बिदिनो फेस्टिभेल फेस्टिभेल आरो साजायनायफोराव जोङो बिराद मदद खालामो जों बिदिनो साजायनानैसो मोजां नुगोन नालाय बिदिनो फेसतिबेल फोरावबो बिदिनो फांसन बेफोर माबा मोनसे जाबा जोंना बिबारजोंसो साइस नुहैयो नालाय आरो ज बेजों लोगोसे जोंना बे बिथाङा खोन्थाखाबाय फाननायबो जायो बे फाननायजोंनो जोंना रांखान्थिफोराबो मोननो थाङो बिथां आंनाथ' एफा आं गिबियावनो बुंखानाय बिबारनि एफा आइदिया मोना आरो बेजों लोगोसे जोंना समावबो दायो जानो हमबोगासिनो ओंखायनो आङोहाय बिथांनिसिम खावलायनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे बिथाङा आंनो बिबारनि बारैथ' आंनो एफा आइडिया गैयामोन थेवबाबो बिबार बिबारनि बारै बिथाङा आंनो बुजायहरबाय बिथाङा आं दिनि फोरमायहरनायखायनो आं बिसोरखौ माने बिदिनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आरो बिथांनिसिम मानोना जाया समाबो जाबाय नालाय दायो मोनानि सम आरो दायो उन्दुनोबो थांनांसिगोन बिथां
औ-औ बिथां देना होमबा बिथां गोजोननाय थाथोंसै
गोजोननाय थाथोंसै उम दे होमबा नोंथां औ दे